हेल'
औ हेल' नोंथां खनांग ना
औ।
औ औ औ फै नामा नोंथाङा
अ अ ओंस्रियानो
अ'अ' बिदिब्ला जोङो ओदायो
औ।
औ बिफां - लाइफांनि सायाव सोलायो नामा नोंथां बिफां लाइफांनि बागै
बिफां - लाइफां औ - औ जायो।
अ 'अ 'अ' अ 'दे बिदिब्ला आङो औ - औ। आं थाराय तनोसि
औ।
अ'‌ बिफां बिफां लाइफां होनोब्लासो जोंहा ओ मानसि जि जि हारिजोंा नसि मोनसे सोमोन्दो माने आंगो सोमोन्दो थानाय मोनसे माने मुवा ा पारसेन्टाब मोनसिग आरो जिेतु माने मानसि आरो बिफां - लाइफांजों एंगारनो हायै जा सोमोन्दो दं औ बेबायदिनो जेनेबा जों जा मानसि हारि बा जिबियारि हारिफोरा जेरैबायदि हां लानायाव बाहायनाय जेनेबा सि जखौ जों बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो होननाुङो औ औ आरो सोरोंहााजा बेबायदि बिं लाइफाङाबो जोंनि दा हगारनाय गेस बेफोरखौ माने सोमनानै लायो आरो औ। बेखायनो माने बिफां लाइफां आरो जिबजों एंगारनो हायै सोमोन्दो थानायखौ नुनो मोनो आ माने जोंहा बिफां -लाइफांखौ ओ बिफां लाइफांखौ माने गामि जेन'बा गामि गोदो गामि -बर' गामिफोरा माने बारिफोरा गिदिर गिदिर जायोमोन नालाय बेफोरनो माने गोबां बिफां -लाइफां गायनायखौ नुनो मोनोमोन। औ जेरैबायदि जोंहा फिथाइ -सामथाइनि अनगायैबो जोंहा काथफोर बानायनाय बे बाहायनो थाखाय मोजां -मोजां बिफां -लाइफांखौ गायनायखौ नुयोमोन। आरो जोंहा बिफां -लाइफां गय' गय दंफाङाथ' जोंहा गोदोनि समाव गासैनियावबो दं- दंखायोमोन आरो माने जिहेतु गयया जोंनि थाखायाय औ बर' न'खरफोराव मोनसे इम्परटेन्ट माने गोनांथिथार आरो। गयनि बाहायथिया न'खर बा बर'नि हाबा -हुखा गासैयावबो माने बे बेफोराव माने न'खरावनो थानाय गयफोरखौनो बाहायना बाहायनाय जायोमोन। बांसिननानो बायनाय नुआमोन आरो बेबायदिनो जोंहा नारेंखल बिफांफोरखौबो जिहेतु नारेंखल फिथाइफोरखौबो जोंहा हाबा- हुखायाव बाहायो बेजों लोगोसे जोंहा मागोफोराव स जानो फिथा आरो स जानायाव जाय फिथा बानायो बे होनो थाखायबो जोंहा नारेंखलखौ नांगौ बेफोरखौबो गायना लाखायो आरो। बर'फोरनि न'खर बा नुनो मोनो। जे नालेंखल, गय बिफां बेजों लोगोसे जोंहा फिथाइ-सामथाइ थाइजौ- खान्थाल बेफोरबो थाखायो थाइजौआथ' गासैनिबो हरावनो थाखायो आरो जों बिखौ नुनो मोनो औ आरो न'सेयावनो माने आ बे थाइजौआ गोबां रोखोमनि गुबुन- गुबुन रोखोमनि थाइजौ बिफांफोर थानायखौ नुनो मोनो। आरो खान्थालफोरखौ नुनो मोनसै जिहेतु जोंहा औ ुव बााव बेफोर सामखाय जानांगौ बा जाथारनांगौ होननानै जिहेथु मोनसे फोथायनाय दङ। बेफोरनि थाखायबो गायना लाखायो आरो औ बोथोरनि फिथाइखौ जानांगौ होनना औ। बेबायदिनो जोंहा फिथाइ-सामथायाइनि होनना बुङोब्ला लिसुफोरखौबो गोबां नुनो मोनसै जेनेबा जलफाय, नारें नारेंफोरखौबो गायना लासै जलफायफोरखौबो आरो जोंहा मैगंं जानो थाखाय बे थाइगिर बिफांफोरखौबो गायना लायो। खौ जिहेथु जोंो फोराव होयो औ बेबायदिनो औ बे ओंख्रि फोर होनायावबो माने नांगौ जानाय फिाइफोरखौ गायना लानायखौ नुयो आरो। आरो बेबायदि जोंहा थाइसुरि बेफोरबो थाखायो आरो बर' गामिफोराव औ बे जेनेबा थालिर बिफांफोरखौबो गायना लायो आरो औ थालिर बिफाङाथ' माने ओ गोबाव सम जआ माने बिह गाय थंबाय थानो नांगौ आरो औ बेबायदिनो जोंहा सोरबा नायनो होनोब्ला बांसिनै मोजाङै जोंहा दानो होनोमबा गाम्बारि बिफांफोरा मोजां जायो होनना बुङो आरो बे गाम्बारि दं सिगफोरखौ माने बेसेन गोसा दंफां हिसाबै माने गायना लानायखौ नुनो मोनसै आरो सिगुन, खोदोम बेफोरबायदिनो आरो औ गोबां -गोबां दंबावो आरो बिफां -लाइफांनि मुं औ गासिखौबो आं माने मोजाङै मिथिसोबा जायखिनि
औ
बेखिनिखौ बुंबाय औ आरो बेफोरनिफ्राय मोजां मोजां खार दिहुनानै आथिखालखौ न' बानायनाय बा ओ पाक्कानि न' लुनाय बेफोराव माने खिरखि दर्जा होनायफोराव माने मोजां मोजां गाज्रिथ नांगौ जायो। बेफोराव माने गोबां फाननानै रां खामायनो हायो आरो जेनेबा बिसना आरांगा बेफोर थेवबोस सियार बेफोरावबो औ बे कफोरखौ बाहायनाय मोजां क खौ बाहायनाय फाननायखौ नुनो मोनो औ औ बेबायदिनो उम औ गायनानै माने गोबां एसे मानि आरो जों गामियाव नुनो थाङो गिदेर गिदेर जोब फाख्रिफोर थायो फिसारिफोर थायो बेफोरनि माने जिं जिङाव गोबां सिगुन बिफांफोर गायना होनायखौ नुयो आरो औ।
औ औ
फख्रिनि जिं जिङाव औ सिगुन फोरखौ गोबां गायना होनायखौ नुनो मोनसै जिहेथु सिगुना बांद्राय ओ माने जागा गुवार माने बि बि गोजौसो जालांबाय थायो बाला माने दालाय गुस्राया नालाय बांसिनै बेनिखायनो औ गायनायखौ नुनो मोनसै आरो औ उम बेबायदिनो औ बारिफोरावबो गोबां गायनानै लासै आरो माने खोदोमफोरखौ औ आरो ओ गुबुनथ' गोबां गोबां माने गुबुन हादोरफोराव मोननाय बिफां सब आथिखालाव जोंनि हादोरफोराव गायनायखौ नुनो मोनसै औ। जेरैबायदि औ पाइनफोरखौ पाइन दं बिफां बा गुबुन गुबुननि दंफां गोबां दङ बेफोरखौबो गायसै आरो आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव औ आरो बिफां लाइफांनि बादै बागै बुङोब्लाथ' औ गोबां माने मैगं जानाय बे स'जना दंफांफोरखौबो माने स'जनानि फिथाइ बा बे बिलाइफोरखौबो जानो हायो नालाय स'जना दंफांफोरखौबो गोबां गायना लानाय नुनो मोनो आरो औ आरो उम बेबायदिनो जेसां थोयो औ सुमफ्राम सुमफ्राम दंफांफोराबो थाखायो आरो बर'फोरनियाव। सुमफ्राम दंफांखौ बारिफोराव गायना लासै औ औ थायो। औ बेबायदिनो गोबां ओ बिदिब्ला औ हेल' नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा हेल' बिफां लाइफांनि सोमोन्दै सोमोन्दै औ एसे फोरमायना होनाय औ औ एसे फोरमायना होन औ
औ औ बिफां लाइफाङाथ' बर'फोर जेनेबा जोंनि थांनानै थानायाव बिराद ओ गोहोम खोख्लैयो जेनेबा नों बुंबोखाबाय ओ ओमफ्राय आरो जेनेबा जों बर'फोरनि बिफां लाइफां ब'र जों जेनेबा बिफां लाइफांनि सोमोन्दैखौ बुंनो थाङोबाथ' गोबां मोननो हायो जों जेनेबा थांनानै
नंगौ उम। औ औ उम
जोङो जों बांसिनानो गायनोबा ओ जोङो ओ से हा दा बारि जायगा बा एसे दैमा खाथि जेराव जोङो बिफां लाइफांजों बा बिफां लाइफांनि मिथिंगायै मिथिंगानि समायना महरावसो जिउ खांबोदों जे
उम ओ ओ
बैफोरजों जों माने बांसिन सोमोन्दो ओ दं आरो बे ओ नाय फारस्वावथ'' जों जेनेबा जों बर'फोरल नङा जेनेबा दाथ' जोङो जानो लोंनो रोंदोंमोन बा थांनानै थानायाव जों मा मा बुस्थु बुसथुखौ जानो दङ बेफोर टामइनिफ्राय जों जेनेबा फिथाइ सामथाइखौ जानानै माबायदि थांनानै थानो हागोन बेफोरखौ जोङो माने गोदो गोदाय बे बिफां लाइफां बिफांनिफ्रायनो माने ओ मोननो हादोंमोन आरो ना बिफां लाइफांनि फिथाइफोरखौ जानानैनो जोङो थांनानै थादोंमोन बा ओ बेफोरनि ओ बेफोरनि बिफां लाइफांनि सायावनो थानो जों जिरायनानै थादोंमोन ओ उम अ जेनेबा सान्दुं गोसाफोराव जोङो बेयावनो जिरायनानै जोङो दसे ओ माने माबा लायोमोन आरोना दसे रेस लायोमोन बेबायदिनो माने बिफां लाइफां गोबां माने बिहोमा होबोदों आरोना मानसिनि जिउ बे
उम
फोरखौ जेनेबा जोङो बिफां जायनि अनगायै जै जोङो गोबां खामाययाव बाहायबोदों जेरै जोङो बर'फोरनियाव हेल' खोनायाखै नामा।
औ माने एसे एसे नांथारादो आरो बिसोरा औ खोनाबाय दे खोनादों खोनादों हेल'। हेल'।
जोंनों अक्सिजेन लानो थाखाय जोंनो अक्सिजेन होबोदों जेनेबा बेफोरबायदिनो गोबां जोंखौो माने मानसि माहारिखौ थांनानै थानायनायाव गोबां हेफाजाब होबोदों बे बेनि अनगायैबो जोंनो जोङो मानसिफ्रा न' बां बाहायनायाव बिफां लाइफांखौनो बा जेनेबा बिफां गिदिर गिदिर बिफांखौ ज गोदो गोदायनिफ्रायनो न' बानायनायाव बाहायबोदों बा जोङो बन हिसाबैबो बाहायबोदों औ ओंखाम ओंख्रि संनायाव बन हिसाबै जोङो बाहायबोदों बेनिफ्राय जोङो उन्दुनो थाखाय बायबा बिसना बानाय बाहायदों बानाय बा आलमारिफोर बिदिनो माने जि दोननो माबा माबि बुस्थु दनो थाखाय जो सेयार टेबोल बेफोरबायदि माने गोबां बुस्थु बायनानै जोङो लाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो ना बिफां
औ औ नंगौ
बे जानाय लोंनायनि अनगायैबो जेनेबा फिथाइ सामथ होनायनि अनगै जों बिां लाइफाङा जेनेबा बेफोर माबायाव बुस्थु मुवा बेसाद बानायनायावबो बा न' बां बानायनायावबो गोबां मदद होबोदों आरो
हिसान हिसानसालि
औ औ औ हजानसालिफोराव बानायनायावबो औ बेफोरावबो माने बिफां लाइफां औ आरो आबाद मावनायावबो जेनेबा बे मा होनोखौ हालेवनायाव जेनेबा माबा बाहायनायावो नांगोल बानायनायावबो बे बिफांनिफ्रायनो बानायनाय मान गोबां हा आरो माइ गायनायाव जेनेबा गोबां मुवा बेसाद जेनेबा मै बानायनायानो जा बा बावखा सावखा बेबायदि माने गोबां माइजों सोमोन्दो थानाय गोबां बुस्थुफोरखौनो माने जोङो औवा बा दंफांनिफ्राय बानायना लानाय नुनो मोनो बैफोरनि औ बेफोरनि अनगायैबो जोङो दा जोंनि हाबा बा जोंनि समाजनि हाबाफोरनि माबाजों सोमोन्दो थानाय जोङो बुंनो हायो हाथानि सोमोन्दैबो बुंनायजों हाथाखौबो दंफांजों बानायनानै जोङो गोदो गोदायनिफ्राय मोनसे जोंनि आ दोरोङारि मोनसे हाबानि जेनेबा बाहायनाय बुस्थु जायखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायथारनांगोन बेखौ दंफां बे बानायनाय नङाबा जोङो जेनेबा बेखौ माने जोंनि हाथा होननानै जोङो बुंनो हानाय नङा आरोना। बेबो मोनसे ओ बेबो मोनसे जोंनि दंफांनिफ्राय बानायनाय बस्थु ओ बे ओ बेनि बेनिफ्राय माने औ खाम्लाय फोरबो औ औ खामफाला-खामफ्लायाथ' जेनेबा जोङो गोबां रोखोमनि खामफ्लाय मोननो हायो ओमफ्राय जेनेबा नर्मेलि जोंथ' ज'नो थाखाय ओंखाम जानायावनो बा जेनेबा जों जनो थाखाय बाहायो आरोना बांसिनानो जनो थाखाय बै खामफ्लायफोरखौ बाहायो ओमफ्राय आरो जों हाबाफोराव बाहायनाय खोनायो आरो ना गाम्बारि खामफ्लाय होननाय बेफोरखौबो बाहायनाय ओ खोनानो खोनायो आरो जेनेबा माबा ओ जनाय जनाय सियार टेबोल ओमफ्राय आरो बिदिनो खाम फ्लाइ बेबायदि गोबां बुस्थु बाहायो बानायो आरो ना अगर दंफांनिफ्राय ओ
फोरावो ना औ
औ औ वाल गायेनफोराबो बेफोरबो माने गोबां बर'फोरा माने बांसिन मुवा बेसाद बेखौनो जेनेबा बिफां लाइफां बिफांफोरनिफ्राय जेनेबा बानायनाय बानायनानै लायोमोन आरो गोदो गोदाय दासिमबो माने खायसे बुस्थुफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बे ओ ओं माबाखौबो अमानो अ आदार होग्रा नावद्रायाबोथ' नावद्रा ना मा नावद्रा ना मा होनोमोन अ बेबो थ' माबानिनो जायोमोन ना दंफांनिनो जायोमोन दा औ बे मोन आरोना दानियाथ' बेखौ बारा नुनो मोनला माने आ बुहुत खमसै आरो ना औ खिन्थु माने बैफोर माने बर'नि संसार जानायाव बांसिन माने दं फां लाइफांनिफ्रायनो बानायनाय बुस्थुफोरानो बांसिन जायोमोन आरो जोङो खिरखाफोरखौनो बुं माइरं सुग्राबा ओंखाम ओ मानदो ओम ओ ओ मैगं हाग्रा खेरखा खादायाव औ ओ बेफोरबायदि बेफोर बुस्थुफोरखौबो जों माने